औ खोनादों खोनादों मोजाङै खोनादों।
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो।
दा जों ओरैनो मानि सायाव सावरायनो नोंथां?
दिनै जोङो इन्टारनेटनि सायावनो सावरायनोसै नामा? मोजां आरो गाज्रि मोननैनिबो सायाव
जायो नोंथां। जेनेबा नोंथाङानो फोरमायग्रोदो दा नङाबा जेनेबा इन्टारनेटनि माखासे मोजां बाहायनाय बा मबाइलनि मोजां बाहायनाय फोरखौ।
औ नोंथां आङो एसे फोरमायना होग्रोनोसै दा इन्टारनेटआ बुंनो थाङोबा जोंनि थाखाय मोजांबो गाज्रिबो नालाय दा आङो मोजांनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होन बुंग्रोनोसै दा इन्टारनेटआ जोंनि सामफ्रोमबोनि जिउ खुंनायखौ गोबां सोलाय होबाय आरो ना। बेफोरनि गेजेराव गोबां एडभान माबा ओ गोहोमफोर दङ' बेफोर खौ आङो मोनफा मोनफायै फोरमायलांनि। मानि माबा मोनसे खौरां बुथुमनो माबा मोनसे खारै नागिरनोबा बिराद गोरलै जाबाय आरो जोङो सुबुंफ्रा गोरलैयैनो इन्टारनेटनि हेफाजाब लानानै बा इन्फार इन्टारनेटनि दारैहाय इनफरमेसन बा खारि खौरांफोरखौ गोरलैयैनो जोङो गुगोलाव सार्च खालामनानै नागिरनो हायोबा गुबुन गुबुन मोखां बिजाब बायदिसिनायावबो जोङो इन्टारनेटनि दारै मोननो हायो आरो बेयाव जोङो फरायनाय देहा साइन्स मानि जाबाय थानाय गथ'ना बेफोरनि सोमोन्दै बायदिसिना खौरां जोङो मिथिनो मोनो दा बेल' नङा जोङो इन्टारनेटनि दारै गोरलैयैनो अनलाइन लार्निं होनो बेखौ जेन'बा इन्टारनेटनि दारै सोलोंनाय। गोबां रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफ्रा जेरै बिदिन्थि महरै मोनसे इउटुब चेनेल खुलिनानै बा फेसबुकाव मोनसे गावनि फेस खुलिनानैहाय ओ फरायसाफोरनि थाखाय सानखान्थि बिगियान समाज बिगियान बायदि बायदि आयदाफोराव गावनि रोंगौथिखौ थाखो लानानै फोरोंनाय नुनो मोनो आरो बेयावनो जोंनि फरायसाफोराबो गोसो गुदुं फरायसाफोरा बेफोरबायदि भिडिअ'फोरखौ नायनानैहाय गाव गावनि माखासे रोंनो गोनां खामानि रोंनो गोनां फरायनायफोरखौ सोलोंनानै लानो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे गोजानाव थानाय सुबुंफोरजों जोङो इन्टारनेटनि दारै गोरलैयैनो रायज्लायहरनो हानाय बा भिडिअ' कल मोखांजों मोखां नुलायनाय रायज्लायनाय इमेल हरनाय माखासे मेसेज हरग्रा एप वा जेरै वाट्सप, मेसेन्जार बायदिफोरजों जोङो गोरलै समनि गेजेरावनो रायलायहरनो हायो न'खरनि मानसिफोरा गोजानाव थादोंबा भिदिअ कलनि दारै नायलायलायनो हायो लोगोफोरजों आरो मुलुगनि बेसेबांखि खना खनना जायगायाव थाया जानै जि जायगायाव इन्टारनेट दङ बे जायगायावनो जोङो इन्टारनेटनि दारैहाय न'खरनि सोद्रोमाफोर बा लोगोफोरजोंहाय जोङो रायजायलायनो हायो बा नुलायो आरो इन्टारनेटनि दारै आजि खालि मुगायाव बेजों लोगोसे जोंना रंजानाय बिदिनो सिनेमा, गान बिजाब जेरै पि डि एप बायदिसिनानिखौबो जों गोरलैयैनो आजिखालि इन्टारनेटनि दारै मोननो हायो रे मोननो हायो जेरै मोनसे भिडिअफोर नायनोबा जों इयउटुबाव नायनो हायो फेस फेसबुक मोखां बिजाबाव नायनो हायो गान खोनासंनो हायो जोङो इथारनेट दारै गोरलैयैनो लोगोसे मोखां बिजाबाव जोङो माखासे सम ओरैनो फ्रि थानाय जेबो खामानि गैयै जिरायनानै थानाय समाव जोङो सम बारहोनो हायो आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव हाथाय बाजाराव थांनांलायला गस्ला बायनो बा लंपेन्ट बायनो बा माबा मोनसे बुस्थु बायनो थाखाय जोङो इन्टारनेटनि दारैनो बायनो हायो बा फाननो हायो बेफोरबायदि थासारि सफैबाय आरो लोगोसे जोंङो बेंक बेंकिं सिस्टेम मा होनो बेखौ ओ रां रुफानि बे दोनथुमनाय मानाय गासिबो जोंहा इन्टारनेटनि दारै बिराद गोरलै जाबाय आरो जोंहा दा भारतआव इउ पि आइ दङ बिनि दारै जोङो मोनसे किउ आर खौ स्केन खालामबानो किउ आर खौ जों स्केन खालामबानो फैसा हरनो हायो बा बेयाव बिनि दारैनो जोङो फैसाखौ आजावनो हायो बेफोरबायदि बिराद गोरलै जाबाय आरो जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा साख्रि बाख्रि खामानि नागिरनाय बायदिसिनावबो जोङो इन्टारनेटनि दारै बबेहाय मा साख्रि ओंखारदों बहाय बोरै एप्लाइ खालामगोन बेखौ जोङो बे पस्ट अफिस बा बबेबा अफिसाव थाङा लासिनो आजिखालि अनलाइननि दारै गासिबो जाजोबबाय आरो इन्टारनेटनि दारैहायनो जोङो दे फाथायनो हाबाय बा जों नुबाय माला जागोन बेदाखौबो जोङो इन्टारनेटनि दारैनो मोननो हाबाय बेफोरबायदि आरो लोगोसे जोङो फालांगियावबो बिराद मोजां जोंहा इन्टारनेटआ सुबुंफोरखौ हेफाजाब होगासिनो दङ बिनि दारैनो जोङो इन्टारनेटनि दारै न'आव था था न'निफ्रायनो माबा मोनसे बुस्थु बानायनानै फाननो हानाय फ्लिपकार्ट, आमाजन बेफोरबायदि जोंहा दंसै आरो दा बुंनो थाङोबा इन्टारनेटआ जोंनि गोदान दानि जुगाव एकदम गारनो हायि जोंनिनो एकदम नेवसि जानो हायै बाहागो बायदि जानानै दङ आरो बेखौ जोङो गारनानै दा थांनानै थानांगौआ बिराद खस्थ' बेखौ बाहायाबानो जोङो बबेहाय मा जागासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथिनो मोना। दा बेनि दारैनो जोङो न'आव थानानैनो बबेहाय मा जादों बबेहाय दैबाना बांग्रि बबेहाय मा जादों बेफोरबायदिखौ गासिबो इन्थारनेटनि दारैनो मिथिनो हायो, गोजानाव थानायखौ दसेयैनो जोङो नुलायनो हायो भिदिअ' कलनि दारै। रायज्लाय हरनो हायो। बिदिनो रंजानाय गान खननाय बिदि बिजाबफोरखौबो जोङो इन्थारनेटनि दारैनो गोरलैयैनो मोननो हाजोबो आरो दा बेफोरनो आरो जोङो बे इन्टारनेटनि दारै आरो गोबां दंबावो बेजों लोगोसे दंबावो होमबाबो आङो दा बे बेखौ बुंथ'नानैहाय नोंथांनाव एसे जोंनि सं संसारा जानायाव इन्टारनेटआ मा मा गाज्रि गोहोम खोख्लैदों एसे फोरमायना होनो थाखाय नोंथांखौ खावलायबाय आं नोंथां।
औ नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथां जेन'बा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जे इन्टारनेटनि मोजां बाहायनाय। बा मोजां जोंनि जिउआव माबायदि मोजां बिहोमा होगासिनो‌। दा जोंहा इन्टारनेट आरो मबाइल बेयो जोंनि गेजेराव माखासे ओ गाज्रि गोहोम बेखौबो खोलैनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि लाइमोन गथ'फोर गथ'फोरनाव बा ओ जोंनि लाइमोनफोरनाव बियो ओ खायफानाव जोङो बांसिनाव नुबाबो जोङो माखासेनाव जोङो माखासे गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ आथिखालाव बयनिबो आखाइयाव गंफा गंफा मबाइल दं जायनि गेजेरजों जोङो इन्टारनेटखौ बाहायो। दा बे बाहायनायाव जोंहा खायसे सुबुङा जोङो बे इन्टारनेटखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाखै मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा इन्टारनेटथ' थिग जेन'बा जोंनि आथिखालनि जिउ खुंनायाव जोबोद माखासे खामानिखौ जोंनो गोरलै बानायना होबाय नाथाय खायसे सुबुं खायसे लाइमोनफोर दं जेरै बिथांमोनहा गावसिनि इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायालाबानो जेन'बा बिदिनो फेसबुक इन्सटाग्राम बा बिदिनो बायदि बायदि भिडिअफोर नायनाय बेफोराव आथिखालाव जोङो हगारनायखौ नुनो मोनदों आरो दा माखासे लाइमोनफोरा बिदिनो फरायनो होननानै टेबोलाव जिरायो बा जोङो गुगोलाव नायनानै फरायगोन बा इउटुबाव नायनानै फरायगोन होननानै मबाइलाव दाङो। इन्टारनेटनि गेजेरजों जों फरायगोन होननानै बिथांमोना फरायनो टेबोलाव जिरायो आरो नाथाय दसे समावनो मा जागोन वाटसापफ्राव सोरनिबा एस एम एस फैयोबा बा जेनेबा सोरनिबा माबा मोनसे बिदिनो मिनिनाय भिडिअ' बेफोर गावजों गाव लोगोजों लोगो हरलायगोन। दा बिदिनो हरलायै हरलायै हरलायगोन जेन'बा समा माला माला थांगोन ओ नोंथाङा पाट्टाखौनो मोननाय नङा। दा बिदिनो जोंनि गेजेराव गोबां जों बिदिखौ नुनो मोनदों जेरै गथ'फ्रा ओ लाइमोनफोरा जोंनि फरायनाय समखौ बेफोरबायदि फेसबुक इन्सटाग्राम नायाव ओ जेन'बा दसे सम नायथ'नोसै होन्नानै नायनायाव माला माला टाइमा थांदों बा समा थांदों ओ बेखौ हमदांनो हाया जायनि थाखाय बिथांमोननि ओ फरायनाय बा ओ बिथांमोननि मेगननि नोजोर बेफोरो एसे गाज्रि जालांनो हमबाय आरो। आरो दा बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा गोबां माखासे गेम गेलेनाय जों बेखौ नुनो मोनो दा जोंहा बेयाव माखासेण ओ मा होनो जेनबा अनलाइन गेम जायखौ भिडिअ गेम होनो दा बेफोराव जोंनि लाइमोनफोरा गोबां बे इन्टारनेटखौ बाहायनानै गेलेगासिनो। नाथाय बिथांमोनहा जे गावसिनि मेलेम गावसिनि खर' बेफोरखौ गावसिनि मेगन बेफोरखौ एकदमबारे बेफोर गेमलेनायजों समायजों समाय थांहोनाय लोगो लोगोसे बिथांमोनहा गावसिनि ओ मेगन खर' मेलेमफोरखौबो बिथांमोनहा एसे खैफोदाव खोलैलांगासिनो आरो। मानो होनना बुङोब्ला नोंङो बांद्राय नायथाबनानै गेम गेलेबाय थायोबा जोंहा जोंनि मेगना निथ निथसय गाज्रि जागोन बेनो आरो जों उन्दै समाव बा लाइमोन समाव जोंना मेगना मेगननि बा नोजोरथिया एसेबाबो खम एसेबाबो ओ गुरै बा माबा जायो जायखौ जोंङो ओ बे समाव मोजाङै ओ माबानासो लाखिनांगौ जेन'बा मोजां रोखोमै जोथोनै लाखिनांगौ नङाबा जोंहा इयुनाव एसे बोरायबानो एसे बुरैबानो जोंहा ओ नुनायनि नोजोरथिया खम जागोन आरो। दा जों बेफोरखौ नुनो मोनगासिनो दा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंङो थिग नोंगौ जेन'बा जोंङो ओ माखासे उम अनलाइन पेमेन्ट बेफोरखौ खालाम नो हायो बा अनलाइन फैसा होनो हायो। दा बेफोरो जोंङो माखासे ओ अनलाइननि गाज्रि जेन'बा रां खामायग्रा गेम बेफोरखौ जों गेले नायखौ नुनो मोनदों बा गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा बेफोराव गोबां रोखोमनि फैसा थांङो ओ जायफोरखौ जायफोर गेलेदों बिथांमोनहा मोनथिगोन जेन'बा ओ बेफोराव नोंथाङा सि सिगाङाव जेनबा नोंङो मोननो हागौ जेनेबा गेलेनानै फैसाखौ मोननो हागौ नाथाय उनाव बिथांमोना ओ नोंखौ उम बिदिनो गेलेहोबाय थानानै बिथांमोनहा नोंनि ओ बेंक एकाउन्टनिबो फैसाफोरखौ खालि खालामगोन आरो। आरो दंबावो जोंहा ओ बिदिनो जेनेबा जोंनि इन्टारनेट खौ जेनेबा मबाइलाव बांद्राय थाबाय थायोबा इन्टारनेटजों नोंथाङा थाबाय थायोबा जोंहा बिदिनो जों इन्टारनेटखौथ' जोंङो ओ बिदिनो नायनाय बिदिनो भिडिअ नायनाय गान खोनासंनाय गेम गेलेनाय इउटुब नाय फेसबुक नाय बेफोरखौ जों बाहायो जों मिथिखागौ। दा जोंङो मोजां मोजां ओ फाननि फाननि बा खुसि मा होनो बिदिखौ जेनेबा जोंङो ओ फेस्ला फेस्ला जोंङो भिडिअफोर नुयोबा जोंङो निथसय जों नायफ्लांबाय थाखागोन। नाथाय जों नायफ्लांबाय थायोबा मा जागोन जोंनि समाय जोंनि ओ देहा मोदोम जोंनि खर' मेलेम गासिबो जोंनाव गाज्रि बा गाज्रि गोहोम खोलैगोन आरो दा जोंङो बांद्राय बिदि मबाइल नायथाबाय थायोबा जोंहा उम ओ मा जायो जोंनि मेगना निथसय गाज्रि जाखायो आरो जोंहा बे मोनसे हुदा जालाङो आरो। ओ जों नायफ्लांबाय थागोन बिदिनो नायफ्लांबाय थानानैनो जोंनि समाया बिदिनो थांगोन। गाबोन एसे दिनै एसे बिदिनो जोंनि ओ ओ देहायाबो गाज्रि जालांबाय थागोन आरो दा बेफोरनो जेनेबा उम उम जोंहा इन्टारनेटनि गाज्रि गोहोमा जेन'बा ओ जोंङो बाहायनो रोंबासो मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि होननानै जोंङो बयखौबो जोंङो बाहाय गाज्रि बाहायनायखौ नुवाखैब्लाबो जों खायफा सुबुंङा बिदिनो गाज्रि रोखोमाव बाहायो ओ जायखौ जोंङो नुनो मोनदों दा बिदिनो नोंथां इन्टारनेटनि गाज्रि आरो मोजां गाहोम जों बेखौ मोननैखौ सावरायबाय दा जोंहा समावो जाबाय। ओ होमबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां समाथ' जाबाय दोथ'नांसिगोन बिदिब्ला।
गोजोन्थों नोंथां होमबा दे।
औ गोजोन्थों नोंथां।